ह
औ खोनदोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ नोंथां। अब्ला नोंथां आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ सार अ ागोन
औ अब्ला जों फोरबोफोरनि जेनेबा बैसागो फोरबोफोरनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां
मा मानि सायाव बैसागो बांद्राय मिथिया जायखिजाया रायज्लायनो हागोन दे औ दे
नों नोंथांनि जायगायाव बैसागु बोथोरखौ माबायदि खुंनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
बैसागो माने बैसागो जोंनि बर'नि माबा जाबाय जखौ जों बर'फ्रानो मानियैखौ बैसागु माने आगोलनिफ्रायनो जों मानिनानै फैगासिनो दं जोंनि आबौ आबौ आबौ आबैफ्रानो जा गोबावनि आगोलनिफ्रायनो मानानै फैगासिनो बैसागुखौ जों बैसागुखौ मोनसे जों फुजियो जेनेबा जों मानियो जों बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग बर'फोर बर'फोराव बेलेग बेलेग दंना जेनेबा बेलेगासिबो मानिजोबो जोंखौबो मानि जों बे बर'नि माबा माबा कालसार बादि जोंनि बर'नि
औ नंगौ औ नंगौ खोनादों नोंथां
जों बर'खौ जों माने जोंनि जोंनि बर' माबा ट्राइबाव जों खोब गिदिरसिन मानियो बैसागुखौ जेनेबा जों बैसागु जेनेबा नोंथाङादि होनदों बैसागु जों मोसायो जों माबा लोगोफोरजों जों लोगोफोरजों नङा जों फेमिलिनि फेमिलिफोरजों जायो माबा जायो लोङो बिदिनो जों फुजियो जों फुजा खालामो बैसागुआव आरो बेल' नङा जों बैसागु जेनेबा बेलेक बेलेग मोसायोबो खाम दामो बिदिनो साननै सानथामसो जायो आरो बिदिया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन मा मासाव जायो
औ औ जोंथ' बैसागु बेखौ जेनेबा सैथ्र'जाननि जोबथा खालारावसो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो फालिनाय जायो बिदिनो जों बे से दिनखालि बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो गोबां जेनेबा बायदिसिना जेरै जोंनो फिथाइ सामथायाइ माने बेफोर माने लाव न बेफोर जेनेबा फान्थाव बेफोरखौहाय माला गानहोनो थाखाय मोसौनो गानहोनो थाखाय नांगौ जायो आरो बिदि बिदिनो माने सानसे सिगाङावहाय जों बेखौ लाहार फाहार खालामनाय जायो बिदिनो जोङो जेब्ला बे मोसौखौ थुखैनो थांगोन ना बि बिदिनो जेब्ला गावनि फुख्रिनि गाव माने न'खराव माने फुख्रि थाबोब्ला बेवहाय दै जाब्ला बेवहायनो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि बे माने आगोलहाय माने दैमाफोरावसो माने थुखैनो थाङोमोन आरो बिदिनो बे समावहाय बिदि आरो अखाबो हाखायो नालाय बिदिनो फोथारफ्रावबो माने एसे जे दैफोर जाब्ला बेवहायबो माने थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेवहाय बे समाव माने जों गोखा गोखै जानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन जोंनि बर'फ्राबो माने बिदि दिंखियाव बांसिन जानो जायो आरोना बिदि बैसागो दिनखालिहाय बिदि आरो गोबां जों मैगं थाइगं गोखा गोखै जाबोला मानो बिदि बिदि जेनेबा लोमजानाय सोमाजानाय माने सानाय सुनायफोरा बिदि खारो मायबाय बिदिनो आरो ना फोथायनाय दं बिदिनो बेदिनखालि जोङो अमा बेदरफोर जोंबो माने जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेवहाय जोङो खुंखा जायो बे खालि आरो आरो बेवहाय जोङो बिदिनो जेनेबा आरो से थारिखआथ' थांबा बिदिनो आरो जोङो नै थारिखहाय बिदि माने गेदेरखौहाय माने जोङो जेनेबा मान बावो आरो ना मान बावनानै माने खुलुमनाय जायो आरो जोंफोरनि जायगायावहाय बे हालिनो माने जोंनि जायगायाव बिदि जेरै खायफा माने बाथौ दुंनाय जायो आरो ना बाथौ दुंनानै माने बे दिनखालि माने जोङो थुगि होयो बे बाथौ आलारि बाथि फोजोंनानैहाय गाजि बुद सुर होनानै आपेल सा पेल होनानै बिदिनो माने बे गेदेरखौहाय मान बावबाय। आरो उन्दैफोराबो बिदिनो गेदेरखौ खुलुमबाय।
औ नंगौ।
ओमफ्रायहाय बिदिनो जोङो बे दिनखालिबो आरो मोसायो। आरो बे खालि जोंनि जायगायाव बुङो जे माने बाथौ दंबोलाथाय माने बिदि फै सा हरनो मोना बिदि होनना बुङो आरो ना बिदि हरनाय जाया आरोना।
उम।
ओमफाय बिदिनो जोङो बिदिनो उन्दैफोराबो माने
उम
गावनि लोगोफोरजों ज'यै मोसानो थांबाय बिदिनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो ज'यै मोसाबाय। बोराय बुरैफोराबो गावसोर जयै मोसागोन बिदिनो आरो माने खाम सिफुं ज था सेरजा लाना बिदि जेनेबा आगोल बांसिन जेरै मोसायोमोन नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि दा माने आथिखालाव बांसिन बक्स लानानै मोसानायखौसो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो आगोल जेरै जोंबो माने थरखा बेफोरखौ लानानै मोसायोमोन उन्दै समावहाय। नाथाय बिदि उन्दैफोराबो माने बक्स लानानै आरो बिदि मबाइलावहाय कट बिदि माबानानैहायसो माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो माने जेब्ला जों गामियावल' नङा जेनेबा खायफा गामियावबो जोङो जेनेबा मोसानो थांनानै गोबां जेनेबा रां हरो खायफा रां हरनो हायो फ्रा बिदिनो माइरं हरबाय एसे एनै आरो बि दिनो गुबुन दाब दाब जायगानिफ्रायबो जोंनि गामियाव मोसानो फैयो दि आरो बिदिनो जोङो ज' जालायनानै बिदिनो जेनेबा खायफानि जायगायाव माने सात दिन लासेै माने मोसायो नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि माने सानबायाल'सो मोसायो आरोना सानबाखौल'सो बिदिनो जों सानबा मोसाखांनानैहाय बिदिनो जेब्ला माने रां मोननाय फैसाजोंहाय जों बिदिनो माने मोसानानै मोननाय फैसाजों बिदिनो जों खाना जाबाय आरो बिदिनो ज'यै लोगो नांनानै। लोगोफोरजोंहाय बिदि नोंथांमोननि जायगायावलाय माबायदि खामो नोंथां?
जों बैसागुआथ' एखे जाजोबखायो गाससिथिंबो जाय गाया एसे एनै बेलेग जोंना जोंनिथिंना माबा एसे एक हप्तासो जागोन एक हप सातदिन जागोन सातदिन नों-नोंथाङा जि होनदों जि आजिखालिनि जुगाव बक्स दामो मा दामो नोंगौ बे हय आ आगोलनि बादि नंला आगोलनाथ' खाम दामोमोन जि सिफुं दामोमोन, जथा दामोमोन, थरखा दानोमोन आजिखालिनि जुगाव बिदि दामला आजिखालि। दामो नुनाया नुयो जायगाया खम नुबाय आजिखालि जुगाव। आजिखालि बै बक्स दामो मा दामो ना बेयावनो मोसायो लास सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसायो आरो बै बोराय बुरैफोरा बिसे खनायावनो माबाफोर एसे बिदिनो आरो माबाफोर दामलाबायो। आंनि हिसाबै आंनि हिसाबैथ' आगोलनि आगोलनि बायदिसो खालामनांगौ जों जेनेबा जों आगोलहाय दामोमोन बि बिदि दामनांगौ थरखा बादि जोंनि बक्स फोराथ' जोंनि माबा नङाना जोंनि माबा ट्रेडिसन नङाना बेसोरथ'। जोंनि ट्रेडिसना जाबाय खाम दामनाय बिदि दामनायसोना।
औ औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो उम।
जों आरो बैसागुखौ जों जेनेबा नि निउ इयार होनो जों बैसागुखौ जेनेबा जोंनि माबायाव बबआव उम। नोंथाङा माबा होनबावनोबा उम
बे समाव माने माने मोसानो थांबोला माने बांसिन बर' जेनेबा आयजोफोराहाय माने सिख्लाफोराहाय माने बिदि दखना गोमो आर'नाइ लायोना फास्रा ओमफ्राय बिदिनो गोदोनायावबो जेनेबा बिदिनो फास्रा लाबाय ओमफ्राय न क'पौ बिबारखौ बांसिन लायो आरोना बे समाव सिख्लाफोराहाय बिदिनो जानजियावहाय बिदिनो आरनाय खौबो खायो बिदिनो आरो सेंग्राफोराबो बिदिनो गामसा गोथां गेन्जि गुफुर गोदोनायाव आर'नाइ बिदि गाननानै बांसिन गाननायखौ नुयो आरो। बिदि गानबोलासो माने ब बैसागु समाव मोजां नुयो आरोना बिदि मोसानांगौन आरो औ
उम
न नोंथांसिं औ होन दे माबा होन होनो नागिरदोंमोन। नोंथांसि ओरैनो बैसागुआव माबाफोर जायो नामा एसे बेलेगफोर माबाफोर एसे माने सानफ्रोमबो जानाय नङा बिदि एसे बेलेग जाग्राफोर माबाफोर जायो नामा बैसागुआव
अ अ औ नोंथां जोंनि जायगायाव बिदि खायफानि जायगायावथ' जेनेबा बैसागु समाव न जौ जेनेबा न ओइ बे औ जुमाय माने लोङो आरो ना बिदि जुमाय फिसिनाय ना बिदि बुङो ना?
औ उम
माइब्रा उम माइब्राखौहाय खायफानि जायगायाव नुयो आरो ना नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि जेब्ला माने जुमाय माने बि फिसिया आरो ना बिदि तिन माह बिदि गाहाम मानि खायफानि जायगायाव बिदि बिदि माबानायखौ नुयो आरोना लोंनायफ्रा राइस पेयारन'
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। औ मारै बानायो बिदिखौ औ
आंथ' बिदि जेनेबा खोनादोंसो नोंथां ना नाथाय आं बिदि नुफेराखै आर' ना बिदि नुफेराखै आङो माने अ मानेन मानसिफोरा बुंङो माने जेब्ला बेखौ माने माइब्राखौ ना सङो आरो ना फार्स्टावहाय संनानैहाय बिदि बिदिनो जेब्ला एसे जेन' माने संखांनानै माने जुमायखौ एर'नो आरो ना रुनानै माने बिदिनो जोंनोथ' एमाव नांगौ नङा होमबा नोंथां? एमावखौ माने फोनो बिदि होनना बुङो आरो ना नाथाय आं एसेबां मोजां मिथिया बेखौ माबायदि खालामो। नुफेराखैबो नालाय एसे खोनादोंंसो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला माने बेसांनो दिन दोनगोन न एसांनो माने मोजां बिदि जागोन आरो माने लोंनायावबो माने एसे मोजां जागोन बिदि होनो आरोना आरो मिस जाया बिदि फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइमावथ' बिदि जेनेबा जों लोंनायाव जेनेबा एसे मोजां होनो मोनखागोन गोदै होननानै नाथाय बिदि जेनेबा फेया आरोना समाव निसा नाङा नाथ नाथाय बिदि रोसो रोसोसो नांलाङो बिदि बुङो आर ना लोंबाय थाबा लोंदावनो लुुबैयो बिदि बिदि होननानै उनावहाय माने बाराद्राय लोंना लांबा बिदिनो निसाया नांहैबाय आरो बिदि आरो नोंथाङाबो मिथिगोन नामा बिदि माबायदि खालामो बेखौ
आं मिथिया। खिन्थु आं नोंथांनिफ्राय सोंदोंमोन मारोरै बानायो एसे एनि मिथिखौ आं एसे फोरमायनोसै म मा मोनथियो बेखौ जेनबा नोंथाङा जे होनदों राइस बियार बानायो मा बेलेग बेलेग आंनि मिथिगौ मानि मानि बेलेग बेलेग ओंखामनो बेलेग बेलेग जुमाय बानायो जेनेबा मायब्रादों बेलेग बानायो बे बेलेग बेलेग माबा दं जेनेबा गोसोम माइब्राजों बानायो ओरैनो गुफ्रुर माइब्राजों बानायो बेलेग बेलेग माइरं बिदि दं मानाय ल लकेल माइरंजोंबो बानायो माने बेलेग बेलेगना गोदै बबेया गोदै जायो बबेयाबा एसे बोरैबा जायो बबेबा एसे नाङो खर'आव बिदिनोसै आरो आं बांद्राय मिथिलाबाया मा मिथिगौ फोरमायदां
औ औ खायफा औ बैसागो समाव मोसानो थांबोला खायफाया माने जुमाय होयो आरोना सेंग्राफोरनोहाय माने बिसोरो बेखौ लोंनो मोनब्ला एसे गोजोनो खोमा बिदि सानो आरोना आङो खायफा माने सिख्लाफोराहाय बिदि जयै मोसानो थांबाथाय बिदि सोरबा माने जासिब्ला माने लोंबाय आरो बिदि बिदिखौ लों नाय नुयो बांसिनखौनो नाथाय बिदि सिख्लाफोरा जोंनि जायगायाव माने लोङा आरोना नोंथां। माने गुबुन जायगायाव नुयो आङो लोंनाय नाथाय बि जोंनि जायगायाव माने लोंनायखौ नुवा आङो
उम
खाना जायोब्लाबो माने बैसागु मोसाखांनानै बिदि लोंनायखौ नुवा आरो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जा जाना फैबाय बेखिनियाव दोन औ बेखिनियाव दोन नोसै नामा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोनना गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।
ओं